हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां?
खोनादोना
खोनाबाय खोनाबाय
खोनाबायनाा औ खोनागासिनो आंबो खोनागासिनो दे बुंदो अब्लासो जागायसै
औ औ औ औ बिदिबा जोङो जागायनोसै ना दिनैनिखौ उ दिनैहाय जोङो मा होनो ओ जानायनि बारै लायरायसैने जानाय लोंनायनि।
औ जानाय लोंनायाबो जोंनि मा होनो ओ थांना थानाय जिवनावहाय हेफाजाब होयोना।
माबायदि जायो माबायदि लोङो मा मा माखौ जायो बांसिनहाय जोंनि बर'फोरा फाय
औ
बेनि बागै जोङो दिनै सावरायलायनोसै नामा।
औ दे सावरायायलायनोसै नोंथाङा अब्ला फोरमायग्रोदो गिबियाव
दे अ
खोनाबायना
जोङो खोनादों खोनानाया जोंनि बर'फोराथ' बांसिन माखौ जानो मोजां मोनो होमबा अमा नङाहोमबा जोंनि बर'फोरनि बां सिन साबसिन मोजां मोननाय ओ माबायानो जाबाय ओंख्रि बा बेदरानो जाबाय अमा नङा होमबा अमाखौ बयबो जायो बयबो मोजां मोनो बयनिबो फेभ्रेट ओ आङो अमा ओमफायो नारजि ओमफाय अमाजों ओ मा माजों जाबावोमोनलाय मैथा बिदि जायोना बेफोरनि रेसिपिखौ नों थांनो फोरमायनोसै नामा आङो
औ दे फोरमायदो मारै मारै संनाय जायो खोना खोनादों दा
औ आं खोनादों खोनानाया
औ बेफोरनि रेसिपिखौनो खिन्थादो मारै मारै संनाय जायो मारै मारै जानाय जायो आरो तेज फोरा माबायदि
अमाजों नार्जिजों संनायनिखौ खोन्थासै आङो नोंनो नोंथांनो
अमाजों नारजिजों
औ बेथ' बयनिबो फेभ्रेट नङा होमबा बर'फोरनि
औ
नोंथांनिबो फेभ्रेट जानांगौ
आंबो जायो जानाया गोथाव
औ आं फोरमायनोसै गिबियावनो मा खालामग्रोनांगौ होनबा अमाखौहाय बांसिनै अमा गोरानखौहाय संनाय जायो आरोखि नारजिजों ओमफाय अमाखौ हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोगोन बा गावबा गावनि न'आवनो सिथारनाय बेफोरखौनो फोराननानै लागोन बा हाथाइनिखौ बायनानै लाबोनानै फोरानफैगोन आरोखि न'आवहाय। ओमफाय नारजियाबोथ' न'आवनो फाथो फोनाय दङबोला नारजियाबो मोनखायो फोराननानैहाय बे फाथोनिफ्रायनो फोराननानैबो नारजिखौ मोनो नालाय नारजियाबो खायफा ना न'आव थाखायो खायफा बायो ओमफाय बिदिनो न'माखौहाय फोरानग्रो फोरानबाय फोराननानैहाय राननानै लाखांनानै ओमफफ्राय जेब्ला अमाया मोजां मोदोमनाय फैयो एसे फोराननानै एसे मोजां जायो होनब्ला बेखौहाय संनो थाखाय बियो रेडि जाबाय आरोखि अब्ला ओमफ्रायो दानिया मा नारजि नारजिखौहाय बे फाथोफोराननाय बे गोखा नारजिखौहाय सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो गिबियावनो गिबियावनो बेखौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोदो बाय सोमनानै दसे दोनबाय ओमफफ्राय बे समावनो अमाखौ सुनानै लाखादो आरो सोमहाबनायावनोा जेब्ला बे नारजिखौ सोमहाबो अब्ला सोंखाबखांनायनि उनाव एसे आधा घन्टासो सोोमोबखांनानै बे एसे गिसि जागोन आरोखि बे गोरानमोन नालाय गोरान बिरलाबायायग्रामोन नालाय गिसि जानानै लिरदेर लिर जासिगोन बियो ओमफ्राय गिसि जाखांानानै बेखौहाय माखासेया हायो ओमफफ्राय माखासेफोरा हाया आरोखि ओरैनो सङो ओमफ्राय जोंनियाहाय बांसिन हायो आरो बै साग्लिनायाव एसे मोजां जानायनि ओमफ्राय हानोसै बेखौहाय हानानै हानानै रेडि लाखानोसै ओमफफ्राय दानिया मा खालामो बेखौ हानानै बेखौ रुनांगौ आरोखि नारजिखौहाय नारजिखौ दै गुदुङाव दै गुदुंजों रुनांगौ रुग्रोनांगौ नारजिखौ रु दै गुदुंजों रुनानै लाग्रोसै ओमफ्राय बे नारजिखौ फारसेथिं रुनानै लादो फारसेथिंहाय अमाखौ खौबो रेडि खालामदो आरोखि अमाखौबो बिदिनो फार्स्टावहाय फार्स्टआव अमाखौबो संनो थाखाय जेराव मस्ला मस्लि गासिबो बेखौहाय रेडि खालामनानै लाखा जोब्बाय ओमफ्राय सामब्रामफो हानानै लाखाजोबदो देग्लिया मा मा मस्लाखौ होयो जोंनाथ' बांसिन बे नरमेल मस्ला जिरा मस्लाखौनो होयो ओमफ्राय बांद्राय बा मस फस्ला जानाय जाया जोंहा मफ्राय सामब्राम गुफुर बिदिखौनो होनाय जायो ओमफ्राय सामब्राम सेरबाय थावआव सामब्राम सेरनानै ओमफ्राय दसे सामब्रामखौ एसे गोजा जाजासे एरनानै हाय बेखौहाय बेवहाय अमाखौ होबाय ओमफाय ओमफ्रायो बेखौ अमाखौ दोसे एरबाय एरनानै बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय ओमफ्राय अमाया जेब्ला एसे रुइ माबा होनो थ'रमो ओमफ्राय थरमबा बे मस्ला मस्लिखौ हरबाय मस्ला मस्लि होनानै ओमफ्राय एसे रमबाय रमबा ओमफ्राय बेवहाय माबा हरबाय दै होबाय एसे ओमफ्राय अ सरि दै दै नङा ओ जोंना नारजिसोमोन नालाय ओ ओमफ्राय बे रुनानै नारजिया रुबायना फाय रु-रुनायखौ एसे साग्लिबाय आरोखि साग्लिनानै बे होमबाना मिस मिस जाबाय आरो बे गेब्लेेजोबबाय बिलाइया नारजि बिलाइ ओमफ्राय बे नारजिखौहाय बे अमायावहाय हरबाय बे अमा एवबाय थानाय अमायावहाय ओमफ्राय दा खोबनानै दोनदो आरोखि बिदिनो आधा घन्टासो गानुगुथा खोबनानै दोनखांबा बियो होमबा मोजां रुइगोन आरो अमायाबो मोजां टेस्ट फैगोन ओमफ्राय नारजियाबो बारा बोखा जानाय नङा आरोखि दा बेखिनियानोसै नारजि अमानि रेसिपिया ओमफ्राय गोबां बिदिनो बर' फोरा गोबां ओंख्रि मोजां मोनबावो अमाजों नारजिजों जाबाय बे मोनसे आमफाय सबाय साम'खौबो मोजां मोनोना सबाय साम' ओमफ्रायो
दाव ओमफ्राय
औ अनला दाउ औ बेफोरनि रेसिपिखौ रायल्लायजोबनांगौबा जोंहा समानो थोनाय नङा नङा होमबा बेफोरखौ गोथाव मोनखायो जों बर'फोरा जोंबो गोथाव मोनो आंबो जायो सानफ्रामबो मोनसे मोनसे आलदा आलदा ओंख्रि जायो आरोखि औ दा नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो दे
आंदो फोरमायनो लादों अनला अनलाजों दाउखौनो आङो मानोसै फोरमायसै खायसे दाना ओ बर'फोरनि ओंख्रि नामाथाय नोंथां मेवाइयाबो
औ मेवाइयाबो बर'नियानो गोग्लैयो औ
औ मेवाइखौ जोंनियाहाय आसारबो बानायनानै जायो आरो आसार बानायो जोंना बिमाया जा मोजां बानायो गोथाव जायो मेवाइ आसारा दा आङो अनलाजों हाय दाउजोंखौ हाय खिथनोसै नोंथांनो गिबियाव जोंना माइरंखौ माबाग्रोनानै लाग्रोनांगौ सुग्रोनानै बेसेबांसोनि माबा खुरैसे खुरैनै बेसेबांसो जखनि लाग्रोबाय लाग्रोनानै जोंहा बेखौ उवालाव देग्रोनांगौ जायो ना माइरंखौ देनानैहाय ओ थाव सेरनानै सारायाव होसनबाय सामब्राम पियास बानलु बिदिनो खा ओ खाफानानै होलाजोब्बाय आरोना बिदि ओमफ्राय होनानै ओ होसनखांनायनि उनाव हाय जों दा आरो माबाखौ मा होनो मोनहोजासिम दै होबाय आमफ्राय होखांनायनि औ मेवाइखौबो एवग्रोना एवग्रोननानै लाखानांगौ आरो ना मेव मेवाखो जुदि होफायोबा ओमफ्रायो बिनि उनावहाय ओ मा होनो एवखांनायनि उनावहाय ओमफ्रायो बेदरखौबो एवनानै लाखानांगौ बेदरखौबो एवनानै लाखांनायनि उनाव
हेलौ नोंथां नोंथांनिखौ बारा खोनाफैयासै औ खोनाफु खोनाबाय
खोनाबाय
औ खोनाबाय।
उम खा-खारदैखौ होखांबाय होखांनानै जेब्ला ओ गोजा खालार जायो खालार जाखांनायनि उनाव हाय ओ मा होनो
मोनां मोनां जायोबा ओमफ्रायो बेदरखौबो हरदो बेदरखौबो हरखांनायनि उनावहाय ओ खोबनानै दोनहाबदो आरो बेखौ ओ बिदिनो खोमा बिदिनो फिफ्टिन मिनिटस टुइन्टि मिनिटसो टुइन्टिफाइभ मिनिटसो आरो रुय बे मानो होनबा मेवायाबो रुइनांगौ नालाय गोरा जायो नङाबा जानायाव ओमफ्राय जेब्ला जायो अब्ला टेस्ट खालामदो सास होोग्रोदो बेनिफ्राय ओ साराय अरनिफ्राय खांदो आरो बेनो आरो दा अनला दं आमफ्रायो जोंना होमबाना रेडि जाबायसै आरो ख्रिया गोथावनो ओ दा बेनोसै आरो आरोबाव फोरमाय बावोब्लाथ माखासे बेफोर आरो गोबां दंबावो जाहैबाय नोंथां।
ओ
खम समनि गेजेरावनो जानाय बरनि ओंख्रिफोरा जाहैबाय जोंना खम सम टाइमनि गेजेरावनो जानाय बरनि ओं ख्रिफोरा जाहैबाय जोंना गोखा गोखैना बिसोरखौबो जानाय जायो हाग्रानि मोननाय मैगंफोर। नङा होनबा नोंथां?
औ खोनादों औ
जेरै हाय जेरै हाय बर फोरनि ओ ओंख्रिया आरोबाव ओ माबा दङ। जोंनिया हाग्रानिया खिफि बेन्दों थाराय गाजलि ओमफ्रायो सिब्रु ओफ्राय थालिर फस्ला बेफोरखौ जानाय जायो। बेफोरखौ खम समनि गेजेरावनो माने खम टाइमनि गेजेरावनो एवनानै हाय जानाय जायो आरो बेनोसै हब्ला नोंथां जोंना टाइमाबो जाबाय होमबा दोनथलायसै नामा?
औ दे दे
औ दे दे